हेल' हेल'
औ हेल'
नोंथाङा मोजाङै खोनादों दा?
औ दायो खोनादों दे।
गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामब्लायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ।
आसा खालामो नोंथाङा मोजां दङ आसा खालामो नोंथाङा मोज मोजाङैनो दङ दायो ओरैनो मा खालामगासिनो दङबा ओरैनो दायो नों नोंथाङा मा खालामगासिनो दङबा?
दायोथ' जेबो मावाखै मावनाया ओरैनो जिरायना दं आरो ना।
दा ओरैनो दङब्ला आंनि मोनसे आयदा लानानै नोंथांखौ नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसेयाव हगारनानै होयोब्ला जों सावरायनो हागोन नामा
सावरायनो हागोन हानायालाय दायो ओरैनोथ फ्रि दंखायो ना
दा जिखिनि जाया मानो जों दायो सावरायनो आयदा हिसाबै अदेबानि जरखा आयदा हिसाबै जोङो सावरायनो लागोन औ जौआ बर समाजाव माबायदि बिफाव खालामो अदेबानि जौ होननानै बुङोब्लाथ जों आथि खालाव माने ओरैबायदि माने नुयो जे जेनेबा जोंनि बरनि जेसेबां फोरबो आसार खान्थि बायदि बायदि बेफोराव जोङो गोबां बि बांनि जौ बाहायनायखौ नुनो मोनो दा नाथाय माखासे बिथिङै जों सोरखौबा सोरखौबा बबेबा बबेबा गामियाव आथिखालाव जोङो जौ गारनानै सानि बाहायनायखौबो नुनो मोनो नाथायबा जेसेबांखिनि माने बुंनो थाङोब्लाबो माने बुंनो थाङोब्लाबो माने मा बुंगोन बेखौ ओ जेनेबा साह बाहायदोंब्लाबो स्रोद स्रोदैब्लाबो जोंनि बाहायनायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो औ बेबायदियाव नोंथांनि बायदिब्ला जौ बाहायनाया ओ बर फोरनि थाखाय मोजां ना गाज्रि होननानै नोंथाङा सानो
उम जौनि सायावथ आंनिबा माने बोरैबा मोजांबो खायसेनि थाखाय मोजां आरो खायसेनि थाखायबो बिराद गाज्रि आरोना आंनि नुनायावहाय जेनेबा जेनेबा बे औ दे बुंलाय
बो बोरैबायदिबा मोजां आरो बोरैबायदिबा गाज्रि नोंथांनि नोंथांनि साननायाव बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ माने जेनेबा बिदिनो खायसेयाथ बिदिनो नांनायनि बारा लोङो ओमफ्राय खायसेयाथ गावसिनि नांनाय खिनिखौ लोंनानै थायो माने कन्ट्रल खालामनो हानाय माबा थायो आरोना बिनि सायाव बोरैबा गाज्रि बोरैबा मोजां आरो ना ओमफ्रायो खोनानायावथ जेनेबा बिसोरो जौखौ लोंनाया एसे एसे लोंनांगौ आरोना मानोना बांद्राय लोंनाङा आरो
उम
आरो इदिनो जौ जौनि थाखायनो खायसेनि खायसेनि नखराव बिराद इदिनो दुम दाखाल खालामो खायसे लोंनानै कन्ट्रल खालामनो हायिफोरा नखराव दावराव सानफ्रामबो सानसेबो सुख गैयै बिदिनो खालामो आरो आरोना ओमफ्रायो मालाय बिदिनो बुजिनो रोंग्राफ्रा मालाय बिदिनो लोंबाबो गावसिनि नांनायसिमखौल लोंङो आरो ना बोरैबा मोजां मोजां मोनो आरोना बिदिनो खायसे बबेनिबा थाखाय बेमार आजार जानायनि थाखाय एसे मोजां होननाय बायदि खोनादों आरो ना आंङो दायो खोनानायावहाय
औ अदेबानि नोंथाङा बुंनो थांदों
ओं
माने एसे माने एसे एसे लोंनाय अदेबानि माखासे माने ओ बेमार माने जाय बेमारनिफ्राय माने बारगनो थाखाय अदेबानि माने जुमायाबो माखासे समाव माने दोरोंङारि मुलि हिसाबै बाहायजायो अदेबानि बाहायनो हायो बेफोरखौ नोंथाङा बुंनो सानदोंमोन?
औ बिदि
आंबो खोनादो ओ आंबो खोनादोंमोन दे मानि जोंङो जुमाय अदेबानि जुमाय जौ गोरान बायदिफोरखौ जोंङो माखासे माने बिदिनो हाइ प्रेसार जानाय माबा जानाय बेफोराव हयथ जोंङो ओ लोंनानै होयोब्ला अदेबानि एसे एसे लोंनानै होयोब्ला बै ज अ हामलांङो बेफोरबायदि होनलाय खोनादों हामथाराब्लाबो दमन जानानै थायो। नाथाइ आइ प्रेसारनि थाखाय बेराफारसेथिं जुमाय खाय जुमाय गिसिया जोबोद गाज्रि होननाय बेखौबो खोनादों आरो दा जिखियानो जाया मानो ओ नोंथांनि जा बुंनाय बेयो खोब मोजाङानो जालांदों होननानै आं बुंगोन। मानो थाखाय होननानै बुंब्ला जौआ जोंनि गोदो गोदाय बे सोलिबोनायब्लाबो बेयो मोनसे निसा बुस्थु। निसा बुस्थुखौ जेराव बांद्राय लानानै नै थायोब्लाथ बिनि नखर एबा बिनि जिउनि थांखिया बिनि साननाय गाससिबो माने गुबुन जालांगोन बेथ‌अराय सैथोखा। दा आं अब्ला नोंथांनियाव सोंनो सानदो? ओ जे सासे जुमाय लोंगिरि सुबुङा एबा सासे ओ जुमाय लोंनायनि हुदा जालांनाय सुबुङा माबायदि खालामोब्ला एबा माबायदि खालामहरोब्ला थारैनो जुमाय लोंनायखौ एसेब्लाबो दमन अदेबानि एसेब्लाबो माने खमायनो हागोन होननानै सानो माबायदि आदबजों थाङोब्ला?
अ बेथ बिराद गोरा सोंथि। आंबोथबारा मोजां मोजां माबानो हानायानो थेवबाबबो आंनि साननायाव बिदि आरोना जेनेबा इदिनो जेसेबांनो गावखौ लोंनो हा हायो होननानैहाय इदिनो अ अट'मेटिक माने सानफ्रामबो लोंबाय थायोबा एसेबाबो माबा जाहैखागोन ना सर' जालांखागोन बे सर' जानायखौ खम खालामलांनो थाखाय माने गावनि लोंनायखौ गोसोखौहाय एसे हमथा हमथा माबा खालामलांनांगोन आरोना थैज्य खालामलांनांगोन। होनबासो लासैनो गोबावैबाबो इदिनो गारलांनो हागोन आरो ना आंनि साननाययावहाय। गावनि मनखौ बांद्राय नांनायनिफ्राय बारा बांद्राय बाराय होनाङा आरो नांनायसिम लोंनानै थानांगौ। होमबानो लासैनो इदिनो खमायलांनो हागोन आरोना।
औ।
औ।
मा होनदो
नोंथांनिबा माबाय माबायदि जागोन?
जेनेबा आथिखालाव आथिखालावथ' जेनेबा ओ एन्टि ड्राग्स अदेबानि आथिखालावबो ओरैबायदि मावबादा दं जाय मावबादाफोरा माने जायफोर माने जेरै गान्जा सिग्रेट द्राग्स बायदि बायदि ओ जायफोरनिफ्राय एडिक्टेड जाबाय माने जायफोरा हुदा जाबाय बेफोरखौ माने मोनसे ओ मावख' एबा मावबादा जेराव बेयाव लानानै थाङो लानानै थांनानै बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानायनि ट्रेनिं माने बिसोरखौ फोरोङो। बेफोरनि अनगायैबो जोङो ओरैबायदिबो खालामनो हायो माने आं सानो जे ओ जेब्ल नों गोसो जाथारबाय एबा नों मोनसे थांखि लाथारबाय आं जौ लोंनिया बेफोरबायदि नों मोनसे गोरा थांखि लायोबा हयथ' आं सानो नागारनो हायै जेबो नङा। जेरै नोंथांमोननिया ओ हिनजावसाफोरनि बेलायावबो नोंसोरो ओ गोबां बिबांनि जों दिनै नुनो मोनो दिेनै देलायनायनि बेलायावनो हमनानै लाबाय दिनै गोबां मानसियानो जेरै टेटु बायदिसिना थुननानै लायो। जेरै नों गोसो जायो नों गोसो जायोब्लासो जे बेयो मोनसे तेतु एबा बे मोनसे नोंनि देलायनाय महरै जायगा दां। जेब्ला नो गोसोखौनो गैखाया अब्ला नोङो नोङो। गोसोयानो गैखाया अब्ला सोरबा सोरबा खिनथानो होनोमबोथ' हानायानो नङाना। अदे बानि मोनसे। अदेबानि मोनसे खोथाखौनो जों सैथोथि बुंनो हायो जे जेनेबा जों बुंनो हायो जे जाय जाय मोसौआ दैखौनो लोंनो गोसोआानो गैखाथारा अदेबानि नों बेखौ बबेबा दै गोनां जायगायाव लानानै थाङोब्ला बे हाजार जों दौसोमनो नागिर बेबायदिनो जौनि बेलायाव एबा निसानि बेलायावबबो आं बेखौनो बुंगोन जे नोंगौ थारैनो जुदि हुदा जालाङोबा बेखौ गारनो गोरा जायो जेरै जोङो फुंआव सिखारनानै सोरबाया सा लोङो सोरबाया दै लोङो बे मोनसे हुदा जानांबाय हुदा जानाय फुंआव जों सरासनस्रायै अ जोङो बोखारनो हानाया गोरलै जानानै फैया मानो होननानै बुङोब्ला हुदाया मोनसे ओरैबायदि माने जों गिबियावनो सानग्रोनांगौ जेब्ला जोङो हुदा खालामना लागोन जायखौ जों गले गले खालामना लागोन ओंखायनो बेखौ एसेबाबो मोजां बुस्थखौ हुदा खालामना लायो जायहा आंनि म थिब्ला आंबो सानगोन दे जेब्ला जोङो जौ लोंनायनि हुदा जालांखाबाय बे बेखौ होनबा माबोरैखौ बोखारनो हागोन? एबा माबायदि खालामोबा बोखार जागोन बे खोथाखौ आंनिफ्राय आं बेखौनो बुङो जे नंगौ जेब्ला हुदा जालां खाबाय बोखारनाया जोबोद गोब्राब नोंथाङाबो बुंखादों। जाया मानो आंनिबा ओरैबायदि खालामनांगोन जे ओ नोङो सानसेयाव बेसेबां लोङो बिनि सायाव प्लेन जागोन जेरै आं बुंनि जेनेबा नोङो सानसेयाव बथलमोनसे लोङो। एबा बथलसे जौ लोङो अब्ला नोङो बेखौ सा बो लोंबाय थाबो थानायानाय नों बे कटारखौरि खनसेनो लाथिख' खालामनो हाया बेनिखायनो गिबियाव नोङो बथलसेनिफ्राय आदा बथल आदा बथलनिफ्राय खापसे खापसेनि आदा खाब फोरबायदि सानफ्रोमबो माने खमायबोनांगोन आरो। अबोला माबामोनसे जे हयथ' ओ खमायहैनो हागोन होननानै आं सानो। बेफोरनि अनगायैबो नोङो माबा मोनसे निसा लानानै माने ओरैबायदि जायो। बेे माने गारनो हाखाथारा नालाय नों अब्लाना माने मोजां मोनसे एसे खम बिबांनि निसायाव खारग्रोनांगोन आरो जौनि सोलाय जेनेबा गुबुन माबा मोनसे बाहायनो हायो नामा जुसफोर अदेबानि माबा बे गुबुन फोर बिदि खालामलांङोब्ला आं सानो एसेब्लाबो थारैनो खमायो।
औ
दा जों नुनो मोनो। दे जियाय जि आइ टेकनि गेजेरावबो जौ गोरान आरो जौ गिसि बे मोननैबो जि आइ टेक अदेबानि ओ जा। भारत सरखार जुग्राफिकेल। आइडि जायखौ बर'निल' होननानै सिनायथि होदों अबोला आं बेखौनो नोंथांनिसिम सोंनो सानो जे आथिखालाव जि आइ टेक मोननाय जौआबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे दा बेयाव जों साननो गोनां जानानै फैदों जे जि आइ टेक मोनानै हवाया दिनै जोंनि बर'फोरनियाव ओरैबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो जे बबेबा दखान एबा बबेबा गलायाव एबा बबेबा न'आव जे बा एबा एसे एनै फानोब्ला आथिखालाव आसाम सोरखारा बेबो सिग्रोमनानै बायदि थासारि खालामो अब्ला बेनि बेलायाव जोंनि आसाम सोरखार एबा जिया सो ओ थारैनो जों ओं जेराव जों जि आइ टेक मोनबाय बिनि उनावबो जोङो बिदि बेफोरखौ बाहायनाय लासिंसिं बाथ्रा होननानै आं सानदों आरो नोंथाङा मा
ओम आंनि थाखायबो बिदियानोथ' आरो लासिं सिङानो जाहैयो। साननायाव साननानै नायोबा मोजां गोथौैयै सानना नायबा।
ओ जेखियानो जाया मानो उननि समाव जोङो बे आयदानि सायाव मोजाङै सावरायदिनि दायो समाबो जाबाय। दा साबायखर बावनाय थाबाय।
औ।